हेलौ
औ नोंथां
आं माथोखौ खोनादों ना
खौ खोनादों आङो
अ आं नोंथांखौ दिनै मोनसे आयदा लानानै फन नुनाय जादोंमोन ओमफ्राय आयदाखौ खोन्थाग्रोनायनि सिगां आं नोंथांनाव मा खालामदों होनना सो ग्रोनसै मा खालामदों नोंथाङा
औ आङो दायो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं
अ खबरफोरा मोजांबा नोंथां
मोजाङानो नोंथां नोंथां नालाय खबरा मोजांबा
अ मोजाङानो दे नोंथां नाथाय गरमा बिराद ओ बांबोगासिनो नालाय ओंखायनोथ' फेनसिङावसो जिरायना दं आं नोंथां ओ आंनि दिनैनिया आयदायानो बेजोंनो एसे रिलेटेड आरो ना। ओम आं नोंथांखौ ओ नोंथांखौ आङो माबा आगोलनि न'खौ बोरै बानायोमोन ओमफ्राय दानि न'खौ बोरै बानायोमोन बेखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा माने आगोलथ' माने जों औवाजोंसो बानायनाय जायोमोन नालाय ओमफ्राय दा बा खाजोंसो बेनि बागै एसे बुंना होदो नोंथां।
आवगोलथ' न'फोरा माने औवाजों बाननानै हानि हानि न'सो बानायोमोन नालाय आवगोल। माने उखुमफोराथ' माने थिं नङामोन आव आवगोलना माने इदि थुरिनि न' जायो मोन आरो आवगोल ना ओमफ्राय दानाथ' बयनाबो पाक्का न'सो जाजोबबाय इथा गा थिनानै ओमफ्राय सायाव तिन लागायबाय आरो सोरबाबा गोनांफोरा खालायबाय सानिखो दा बिल्डिं लुबाय। ओमफ्राय आवगोल नालाय बिदिनो औवाजों ओमफ्राय हा हा लिरदेरनानै माने हानि न' बानायोमोन ना ओमफ्राय सायसेया हाला हा हा होदेरालाखानो अखल दरजा बेरानि न' लुयोमोन ओमफ्राय जायनि थाखाय थान्दाबो जायोमोन थानो थाखाय मोजां बार बारबो बारोमोन ओमफ्राय थान्दाबो थानो मोजां मोन ओमफ्राय दानाथ' बयनाबो पाक का न' जाहैबाय नालाय ओमफ्राय गरम जायो आरो आंनि बादिबा माने आंथ' गरम मोनो। बेलेगआबो गरम मोनखायो आंनिबा।
औ औ आगोलनाथ' माने गोबोरखिजों लिरबा ओ थान्दा जाहोयो नालाय ओम फ्राय आगोलथ' दंफां लाइफांबो दङमोन। ओमफ्राय बेनि थाखायबो माने जोंनि न'नि सोरगिदिं दंफां लाइफां बिराद गायोमोन नालाय ओंखायनो थान्दाबो जायोमोन दा दंफां लाइ फांखौनो दानजोबबाय। ओमफ्राय बिनि थाखायबो गरमा बिराद जायो आरोना दुंहावजोबनाय।
औ दंफां लाइफां गैया जाबाय नालाय।
औ ओमफ्राय ओ नोंथाङा बिदिनो ओम दा माने पाक्कानि न'आवनो थायोना ना हानि न'बो दं
पाक्कानि न'आवनो थायो आवगोल माने आं जोनोम जाफेरि समाव मोन आं जोनोम जायै समाव जोंहा ना हानि न'मोन आरो माने आवगोल। ओमफ्राय दा बाबायाथ' साख्रि मावोमोन ना लाय ओमफ्राय जोंहा दा फाक्कानि न'आव थायो। माने आं एक्सपिरियेन्स लानो मोनफेरासै आरो माने मालायनाव थाहैबासो माने मोनदों आङो ओमफ्राय गुसु जायो आरोना थानो मोजां।
औ जोंहाबो आवगोल उम हानि न' मोपनो आरोना आं जोनोम जायिनि सिगां जोंहा आदाया थानो मोनदो। उम नाथाय आं थांनो मोनासै हानि न'आव माने जोंहा पाक्का न'आव सिफ्ट जानायावनो जानायनि उनावसो आं जोनोम जादों नालाय। बेनिखायनो आंबो हानि हानि न'नि एक्सपिरियेन्सखौ लानो मोनासै नाथ थाय आं ओ आबैमोननाव आलासि जानो थांनायाव बिदिनो थानो मोनदों आरोना ओमफ्राय बियावनो गोलोम माने गरम बोथोराव आलासि जाहैनो थांबा बिदिनो ओ गुसु मोनोमोन।
औ माने फेन फेन लायालाबसिनो थानो हायो आरो ना हानि न'फोराव
औ औ बिदिनो उम पिस मोनोमोन आरो
औ
उम उम आरो नोंथाङा बैसागु माबाफोर सोंनो दं नामा?
औ माने दाथ' समाबो जाबाय नालाय ओ बार'था ओमफ्राय एथायानो जालाय लांनोसै ओमफ्राय ओंखाम जाबायना नोंथाङाबो?
अ आं जाबाय दे नोंथां।
औ मा ओंख्रिजों जाखो एसे खोन्थानो हागोन ना?
औ आङो ओ माबा जोंहा औवा मेवाइ जादोंमोन नोंथां। ओमफ्राय बेखौ उम सबायजों संदों जोंहा मामिया। आ ओमफ्राय ओ मैयानि दाउ फुथारनाय उम दाउ दरनैसो दंमोन आरो ना मैयानि दाउ खुथारदोंमोन जाया जोंहा मैया। ओमफ्राय बेखौनो दरनैसो होद लानानै औवा मेवाइजों संदो आरो ना नोंथां ओमफ्राय नों गोथाव आंथ' औवा मेवाइ गोथाव मोनखायो। ओमफ्राय बेजोंनो आं जाबाय आरोना ओंखामखौ दिनै आं बुरजा औ
गोथाव जाखागोनानो माने बेफोरो आंबो गोथाव मोनो औवा मेवाइखौ
औ औ नोंथाङा औवा मेवाइ जाना गोथाव मोनोना मोना?
मोनो आं बे आंनि फेभरेट दिस ओ आङो औवा मेवाइजों अनला बिराद गोथाव मोनो आरो माने इजा औवा मेवाइ अनलाजों लकेल दाउ बेजों माने कम्बिनेसनानो जा हिट आरो ना जा गोथाव मोनो आं बेखौ।
अ नोंथाङा बर'फोरनि माबा माबिफोर दिस खोन्थानो हाग गोन नामा बर'फोरा मा मा डिसेस दं बेनि बागै एसे? ओमफ्राय नोंथाङा मा मा ओंख्रि संनो रोंगो बेफोरनि बागै एसे खोन्थानो ना होदो दे
औ ओ बर'फोरनि दिस होननाय बादिब्लाथ' ओ अनलाखौनो मेन होनजायो। अनलाजों माने डिफरेन्ट डिफरेन्ट इदि ओंख्रि संजायो उम जेरैहाय औवा मेवाइ अनला ओम फ्राय ओ लाइ लाफाजोंबो माने अनला संजायो ओमफ्राय मुला मुला इ मुला गोरान इदि दं मुनालाय बेफोर खौबो माने अनला संजायो आरो ओमफ्राय बिनि बिलाइखौबो अनला जाजायो माने अनलाया गोबां जिखुनु माने इदिनो मैगंजोंनो गोथां मैगं बा गोरान मैगंजोंनो जायो आरो अनलाया संजायो ओमफ्राय बेहाय मा ओ ना बा अमा बा लकेल दाउ बा हांसो बेफोरजों गोथाव जायो आरो ओमफ्राय आंना फेभ्रेटआथ बां बांसिन फेभ्रेट होनोबा आंना ओ खोमा बिबार अनला ओमफ्राय बे माने बेखौ बांद्राय मानसिया बांद्राय जायगायाव जाया आरो माने बेखौ मोन थिबांआ ओमफ्राय जायगा लाना जायगा जायो जोंनि जायगाथिं जायो बेखौ ओमफ्राय बे माने न नभेम्बर टाइमाव बारो आरो माने अक्ट'बर नभेम्बर आं बारा मोजां मोनथिया जिखुनु गुसु एसे गुसु टाइमाव बारो बे ओमफ्राय बे माने अवान उइक बा टु उइक बेसिम थायो आरो टु उइकस जाद्राया माने थाबनो जोबो अवान उइकसोआवनो माने बिबार बेनि बिबारखौ जायो आरो ओमफ्राय बेनि बिलाइआ मोदोमाव नांबा मानो आरो बे बिल बिबाराबो माने मोदोमाव नाङोबा मानो स' इखौ प्लास्टिक गाननानै खायो ओमफ्राय बेखौ अनला खारै होनानै खारै ओमफ्राय अन गुन्दै होननानै सङो आरो ओमफ्राय लकेल दाउजों जा गोथाव जायो बे माने बि बे आंनि फेभ्रेट दिस आरोना माने फास्ट फेभ्रेट होनोब्ला बेयो फारस आव गोलैयो आरो ना आंनि
औ-औ नोंथाङा सबायजों साम' जाफेरबायना?
औ ऐबो आंनि माने बेबो फेभ्रेट आवनो गोलैयो आं मोजां मोनो सबाइजों साम' नै जोंहा दिनै आय उनाव सबायजों साम' संदोंआनो आं दायो थांना जानोसैसो माने मैया जोंहा आब' माने काजिन बे लानानै फैदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंहा न'आव सङा नालाय माने जोंहा मा बाबामोना सबाय माने मा होनो साम' साम' जाया आरो बिसोरो स' सङाबो ओंखाय आं आयंमोन मोननाव जाहैगोन आरो दायो ओमफ्राय आं दा एक्साइटेड आरोना जानो थाखाय
अ नोंथाङा ओमफ्राय ओ सं मा-मा संनो रोंगोन नोंथां हा
आङो संनो रोङो होनोबा माने एसे सिमपोल सिमपोल इजि डिसेसखो सो संनो रोंगो आङो माने अन अनलाफोरखौ रोङो आरोना आङो खारै ओंख्रिफोरखौ रोङा माने खारै ओंख्रि संबाबो माने मैथा खांगाल बेखौ रोंगोन आरो माने जों खारै संनाय खौ ओमफ्राय ओ आङो दालि रोंगौ ओ भाजाफोराव माने रोंजोबगोआनो होनजागोन आलु ओमफ्राय आलु भिनदि आलु लेस - स्रा बेफोरफोरखौ रोंजोबगो फान्थाव एवनाय ओमफ्राय बेदराबो अमा बेदर अमा बेदरजों आलु बेफोरखौ रोंजोबगो आरो दाउजों आलु दाउजों इदि मा होनो जोगोनार बेफोरखौ रोंगो आङो ओमफ्राय ओंख्रियाव मैथा गोखैखौ रोङो ओमफ्राय बाखि आं रोंथला आरो माने ओमफ्राय मैद्रु ओंख्रिखौ रोंगो बै गोजां बोथोराव दालाय लाइ लाफाजों सङो ना बेखौ रोंगौ ओमफ्राय जों ला माने एसे हार्द हार्दखौ रोङा आङो दायो सोलोंनो ट्राय खालामसै नों नोंथाङा रोंगौ दा संनो?
ओ आंबो माने गासै बर' डिसेसखौथ' रोंजाबा। नाथाय ओ आं साम'जों सबायाइखौ सानसे ट्राइ खालामदोंमोन। माने मामिया जोंहा सोंनो होदोंमोन आरोना ओमफ्राय बे बिराद माने बिसोर होनदों आरो ना गोथाव नांदों होननानै फार्स्ट टाइम संनायखाय। मिथिला गोथाव जादोंना जायासै उम आंथ' थिगानो मोनदों नाथाय मिथिला होना बिसोर होनबायखि गोथाव जादों होननानै। बिदिनो आरो ना अ बिदिनो संनानै मोजांबो नाङो सम सम माने जोंबोखौ रोंनांगौनालाय संनोबो नांगौ
माने न'आव थाबाथाय संनो ट्राइ खालामनांगौ आरो माने रोंखायोआनो होनजायो माने न'आव थाबाथाय
औ दे होमबान' नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय रायज्लायनानै मोजां नां
दे नोंथांजों रायज्लायना आंबो मोजां मोनबाय दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै दिनै गोजोन्थों।